हेल' नोंथां
औ नोंथां खोनाबायना नोंथां? औ औ खोनादों गोजोन मोनाबिलि नोंथां।
गोदोन मोनाबिलि नोंथांनिसिमबो।
औ नोंथांजों नोंथां आं फन खालामनायनि जाहोना बेनो जे नोंथांजों आं मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो नागिरदोंमोन ओ-बे जाबाय दानाय लुनायनि सोमोन्दै।
दे नोंथां दे हागोन -दे हागोन दे नोंथां।
औ बिदिब्ला आङो फंनैसो बुंग्रोनोसै नामा दानाय- लुनायनि सोमोन्दै।
दे बुंग्रोदो नोंथाङानो।
औ औ ओ- दानाय लुनाया ओ-जोंनि हारिनि मोनसे एंगारजायै बाहागो नङा होमबा? नोंथां औ गोदो-गोदायनि फ्रायनो ओ-जोंनि बर' आइजोफोरा
औ नोंथां
जोंनो नांगौ जानाय सि जे गाननाय-जोमनाय ना बेफोरखौ गोदोनिफ्रायनो ओ- दा ओ- औ दाबोदों एबा दानाय-लुनायखौ खालामबोदों आरो बेनि गेजेरजों जों गाननाय-जोमनायखौ खालामबोदों बेजों लोगोसे जोङो रांखान्थि आरजिनायावबो जोङो बे ओ जायफोर जों दायो नङा होमबा? दानाय -लुनाय बेफोरखौ जोङो- बेनि गेजेरजोंबो जोङो रांखान्थिखौ आरजिनाय जायो। हो दानाय -लुनाय बिथिङाव बर'फोरा जोबोरैनो आखा- फाखा होमबा बर' आइजोफोरा जोबोरैनो आखा- फाखा ओ बायदि रोखोमनि गाब होनानै आगर एरनानै ओ गावनि गाननाय-जोमनायखौ ओ- बानायबोना लाबोदों। ओ-जेरैहाय ओ-आइजोफोर गानग्रा ओ-लांगा दख'ना आरो मेख्ला दखना लोगोसे हौवा फोरनि नांगौ जानाय गामसा बेनिफ्राय औ बेनिफ्राय आइजोफोरा लानाय जि फास्रा नङा होमबा? औ बेफोरखौ लाबोदों। आरो हौवाफोरनि थाखाय ओ जि फावरियाव खानो बा फावरि खानो बा गोदोनायाव लानो ओ जोङो फालि ओ बेफोरखौ दानाय लुयै खालामबोदों बेनि अनगायैबो जे ओ जोङो गाननाय जोमनायजों लोगोसे गोजां बोथोराव गोजां बोथोरनिफ्राय जोङो बारगनो थाखाय जिहेथु बै समावहाय ओ जोंनि गानग्रा गुदुं गस्ला बे माने गैयामोन नङा होमबा? दासो जोङो मोननो हाबाय बेफोरखौ दा बै गोजांनि फ्राय गोजांनायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोङो माखासे ओ जिफोर दाना लाबोदोंमोन। जायखौ जोङो इसिमा जि होननानै बुंनाय जायो। नङा होमबा? दा बे हिसिमा जिफोरखौ ओ जोङो दानानै बेफोरखौ जोङो जोमबोदों नङा होमबा? दा बर' हिन्जावफ्रा दानाय लुनायावल' बिथिङावल' गोरों बे नङा बिसोरो खुन्दुं लुनायावबो जोबोर आखा फाखा। नङा होमबा नोंथा?
औ नोंथां।
जोङो मोनथिनो मोनदों जे बा जोङो मिथिगौ दे ओ गोदो गोदाय बर' आइजोफोरा गाव गावनो इन्दि खुन्दुं लुनानै, नङा होमबा?
औ नोंथां।
जिखौ गावनि नांगौ जानाय जिफोरखौ बिसोरो दानानै लाबोदों। ना दायो गावसोरो बा जोमनाय बा गाननाय दख'ना बा फास्राफोरानो जाया मानो। बेफोराव ओ गाबजों लोगोसे समायना रमायना आगरफोरबो एरना लाबोदों। दा बर'फोरनि ओ जि गाननाय जोमनायाव एरनाय आगरफोर बेफोरो गोबांथार। औ जायखौ जोङो माने मख'जोबनो हाया, नङा होमबा? बेनि गेजेरावनो आं मोननैसिमबोख'नो सानदों जेरैहाय हाजो आगर, बेनिफ्राय दावराइ आग'र, दिंखिया आग'र, दाउसा मोख्रेब आग'र, ना मा नङा होमबा? दा बेफोरबायदि माबा थाइगिर बिबार आग'र, फारौआ फारौ मेगन आगर दा बे औ औ बेफोर दा गोबांथार माने ओ बर' आइजोफोरा दानाय लुनायनि गेजेरजों बेफोरजिबखौ जिफोराव आ आखाइजों एरखांदोंमोन आरो नङा होमबा? दा बेबायदि जों नुनो मोनो आरो दा बे दानाय लुनायाव जों खुन्दुंखौ बाहायनायजों लोगोसे बे गोबांथार ओ मुवा बेसादफोर नांगौ जायो। जायखौ जोङो खायसेखौ दंफांनिफ्राय दानो आरो खायसेखौ जोङो औवानिफ्राय दाननानै लाबोदों। नङा होमबा? औ जेरैहाय जोङो दंफांनि होननानै खोथा बुङोब्ला ओ बै माखु, नङा होमबा? औ गान्दै, हो औ औ थाथाल, रा सो रासो बे रासो होग्राया अ जायखौ जों थाथखाल होननानै बुङो नङा होमबा थाथखाल औ औ दा बेफोरो सरासनस्रायै दंफांनिफ्राय बानायनाय
ओ
औवानिफ्राय बानायनाय होननानै बुङोब्ला जेरैहाय खुन्था नांगौ जोंनो थब्रै खुन्टा औ औ बे थब्रै खन्थाखौ जोङो सरासनस्रायै औवा बुरखानिफ्राय दाननानै लादों आरो नङा होमबा बेनि अनगायैबो बै आथिंजों गाग्रा
औ
जायखौ जोङो मा होननानै बुङो बेखौ आथिं जो गाग्रा बेबो सरासनस्रायै
गरखा ना मा होनो बेखौ
औ हरखाब बेखौ औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो औ औवा निफ्राय गायनाय जायो आरो बे आगर एरनायाव ओ गनसि थाबाय गन्थि औ औ औ बालेफ
आरो उम बेखौ माबा थननो नो नो
हर थायो गनसा
औ औ औ आरो नो नो नोंथां नो बोनांगौ नो
नो बो नांगौ औ दा बेबायदि माखासे माने जिनिसफोरखौ जों दानाय लुनायाव बाहायबोनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो नङा होमबा नोंथां औ दा बेनि अनगायैबो बै आगर एरनाय समावहाय जोङो आथिखालाव बाहायगोना बाहायला एसेबां माने मिथिला खिन्थु गोदो मोनसे बाहायबावोमोन जोङो बे थालिरखौ उम थालिर फस्लाखौ
औ
जिरनानै बेखौ गोरान खालामनानै बै खुन्दुङाव सोनायखौ जों गोदोहाय नुबोदोंमोन आरो गर एरनायाव रासो माबा खालामनायाव ना होमबा नों थां औ औ दे उम औ दा बेबायदिनो गोबां खस्थ'यै बर' आइजोफोरा गावसोरनि गाननाय जोमनायनि थाखाय बा न'खरनि आ
उम
जिखिनि सुबुंफोर दङ बिथांमोननो गानहोजोमनो थाखाय बेफोर माखासे दानाय लुनायखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनदों आरो नङा होमबा नोंथां? दा
औ नोंथां
आं बेखिनि खोथाखौ नोंथांनो फोरमायबाय बेजों लोगोसे आङो नोंथांनिफ्राय फंनैसो बे दानाय लुनायजोंनो सोमोन्दो गोनां फंनैसो खोथाखौ आङो मिथिनो लुबैदों
औ नोंथां आंबो बे दानाय लुनायनि बागैनो फंनैसो बुंगोन आरो नोंथां
औ औ औ
आं बुंगोन बे आर'नाइनि बागै आरो आर'नाइया गोदो जों थ' मोनदों आरो फरायनानैबो मोन दों गोदो गोदो आर'नाइखौ बिर जोहोलावफोरनोसो दानानै हरनाय जायोमोन आरो बर'फोरा बर' आइजोफोरा दासो बेयाव दा गोदान मुगायाव जोङो बे आलासि सोंनायाव बाहायनाय नुनो मोनसै आरो बे आर'नाइ
बाहायनोसै औ औ औ नंगौ
गेलेङाब्ला बेखौसेयावनो दासे सोंसे सोंनानै दाना दानानैसो माबोन आरो आर'इखौ। नोंथां
आर'नाइखौ औ अह'-अह' नंगौ-नंगौ उम। दा बे आर'नाइाव जोङो मा माखासे आर'नाइ बा सरि मा होनना बुङो बेखौ आगरफोरजों नुनो मोनो नङा होमबा? मोनदों फोर आगरफोरखौ उम जोङो मिथिंगानिफ्रायनो लानाय जेरैहाय हाजो आगरनि खोथायानो बुं औ बा बे दिंखिया आगरानो बुं। नङा होमबा? औ! बेफोरो जों मिथिंगायावनो बा मिथिंगानिफ्रायनो लानाय आगर बेफोर नङा होमबा नोंथाङा? दा बैफोर ओ मिथिंगानि जि समायना रमायना सावगारि बेफोरखौ बर' आइजोफोरा गावसिनि गाननाय जोमनायाव ना दानाय लुनायनि गेजेरजों बेरखांहोनाय खौ जों नुनो मोनो। जोबोद समाया नङा होमबा नोंथां? आरो जि बर' आइजोफोरनि जि रोंगौथि बेखौबो जोङो मा खालामनांगोन ओ- ओ जोङो बाखोयनांगोन आरो। नङा होमबा नोंथां? औ-औ दा बेबायदि। दा बेनि अनगायैबो आरो नोंथां नोंथांनाव ओ बेनि सोमोन्दै आरो फंनैसो
औ नोंथां आं फंनैसो बुंनोसै बेखौनो औ नोंथां। गोदोथ' जोङो न'खर न'खर थार हाल बिदि नुयोमोन। आरो इसान सलि नुयोमोन। जोंनि बर' न'खराव आथिखालाव जों बेफोरखौ नुनो मोनला आरो। समजों लोगोसे गासिबो सोलायजोब्बाय। दानि फ्राय बर' सुबुंफोरानो बारा दानाय लुनायखौ रोङा होनजायो आरो। जों बेफोरखौ अइभिंआव उफिंफोरावसो दानाय नुयो। गुबुन माहारिफोरासो दायो आरो दा।
औ!
गामि गामि हाबनो नायबाबो बहाबा न'खरसे न'खरनै इदिल' इसान दानाय नुनो मोनसै आरो जोंनि बर' न'आव। न'खराव गोदोनि जुगाव ओरैबायदिमोन आरो इसान जुदि दानो रोङाबा बे आइजोआ आइजो नङामोन आरो बर' माहारिनि गेजेराव। दानो लुनो मावनो दांनो रोंबासो बर' आइजो मोन आरो दानिया आरो समबो थोला । फरायनायनि फरायनांगौबो ओजों आरो बे दानाय लुनायावबो मुखुब जानो हाया। साफा सानै दं आरो फरायनायजों लोगोसे दानाय लुनायावबो आखा फाखा दं आरो। सानैसोबाबो नुनो मोनो आरो औ।
माने बर' आइजोफोर
औ औ औ नोंथां। आरो आगर आगरनि बेलायावबो जोंना गुबुन फोरासो दा-दानो हमसै नालाय आगरनि बेलायावबो बायदि सिना एकदम गुबुननिखौ लाबोनानै बायदिसिना नाम दोननानै फाननाय नुनो मोनसै आरो जोंनि बे हाथायफोराव। बे बेबो मोनसे जोंनि बर' समाजाव गुबुंले खालामदों आरो एसे कालसारखौ।
नांगौ दा जाहक नोंथां। जोङो जेखिनि बे आयदाखौ लानानै सावरायबाय थाब मोजाङै जादों आं सानो। दा जेखिनि मोनथि खोथा बेफोरमोन खोथाखौ नों थांफैबा आं मिथिनो हाबाय। दा जोंहा समाबबो जानानै फैबाय नोंथां। औ दा बे खायनो आङो दायो लाखिथ'नो सानबाय नोंथां।
औ नोंथां।
आ दा बिदिबा साबायखर नोंथां।
गोजोननाय थाबाय आंनिसिमबो दे दे दे नोंथां दे।
औ।